नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबायमोन।
औ मोजांना खबरा?
मोजां ङानो औ
औ दिनै जोङो सिगाङाव जोङो जोंनि बर' बर'फोरा न'आवनो माबायदि जि दायो। मोन दायो माबायदि सिगांङाव माबाय दिमोन दा माबायदिमोन। बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? जों बेनि सोमोन्दै रायलायनोसै ना लोगो
औ औ गोदोथ' सब गामियावनो जोंनि बर' जाथिफोरा जिफोरखौ न'आवनो दायो। दाहाय गानो मोन। गावनि आखाइजोंनो आग र एरनानै गावनो गासैखौबो गावनि आखाइजोंनो सोंनानै फारसेनिफ्रायनो दानानै आगर एरनानै गानोमोन आरो खिन्थु आथिखालावथ' आजि खालि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला
औ नुनो मोनला बायनानै गाननाय जोमनायखौ दे
बाय बानायनानै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव न' न' सबनि न'आवबो सालखुन्था गान्दैफोरखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय आजिखालि बेफोरबायदि
सा सालफोरजोंबो दानाय नुयोमोन सिगां समाव
औ
बेबायदि थार गैयामोन थार होनो जेखौ उ बेनि एसे सिगाङावहाय साल होननाय मोनसे दाग्रा आगजु दंमोन आरो ओमफ्राय बे दाग्रा आगजुआ माबा माखु थानाय जायगा गैयामोन बेखौ आखाइजोंनो सोनानै माने सालखौ बोनानै दानाय जायोमोन आरो। सिगांनि समाव गामि गामि बयनिबो न'खराव साल माखु बेफोरबाय बिदि थार माखुनि सोदोब बयनावबो खोनानो मोनोमोन आरो
खोनानो मोनोमोन औ
आरो नुनोबो मोनोमोन बायदि मैया आगर आखाय दानाय जेराव आरननाइ आरो
उम
बिहु फालि गामसा आरो दखना बायदि मैया आगरनि बेयावहाय एरखांनानै समायना महरनि नु खालामनानै गावनि गान गावनि माबायाव माने गानो आरो गाव माबे आगराव माबेर कालाराव माबे आगरा समायगोन आगरनि खालारा समायगोन इफोरखौ नायनानै होनाय जायोमोन आरो आगरा दावराइ मोख्रेब आरो लाव लावा गरना मा होनोमोन ना मोनसे बे आरो खांख्रि खला आगर आरो थाइ गिर थाइगिर बिबार बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो बैग्रि बिबा र एफोर माने दंफां लाइफां फांआव बिफां लाइफांनि मिथि थिंगायारि सोमन मिथिंगायारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आगर एरखांनानै गाननाय नुनो मोनोमोन आरो जेराव जों फाहार फाहार आग गर बेयो जाहैबाय हाजोनि आगर ओ हाजोख खौ जेरै से हाजोजों ए खे माने एरनानै लानाय नुयो नुनो मोनोमोन आरो नायनोबो जोबोर समायना नुयोमोन।
औ
बेवहाय गोजा सोङोब्ला गुफुर गुफुर आगर आरो
उम
फोरजों समायना नुयोमोन आरो फुरा आगर आरो बायदि मैया जायजों जि दायो बेजों माने मिलायनानै दानाय जायोमोन आरो आरो गोदोनि समाव इन्दि इन्दि जिखौ बांसि सिन लानाय नुनो मोनोमोन आरो माने खोनायोमोन आरो जोंथ' नुवाखै आबै आबौआ खिन्था लां दों आरो
उम
इन्दि जिखौ माबोरै मोनो होनब्लाथ जोङो एम्फौ एम्फौ फिनानै जोङो एम्फौआ जेब्ला फि फिथोब थोबो बेखौहाय दैयाव सोमनाय जायो नामा बे फिथोबखौ? बेनि उनाव एसे रुयोब्ला
उम
थावख्रियाव सानाव बा फुङाव दसे जिरायथावथाव माने थावख्रियाव थावख्रि होनोमोन नामा? बे खुन्दुं थुन औ बेखौ बेवहाय थुननानै माने आखाइजोंनो माबानानै लानाय जायोमोन आरो। आखाइजोंबो फोरबो फोरबोयाव फा मा होनो थावख्रियाव फाननानै दोननाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे बुरजा जायो। ब्ला माने गोबाव एसे गोबाव सम लायोमोन। बिनि उनाव फाय आरो बेखौनो जि सोंनानै बेखौनो दाफिननाय जायोमोन आरो सिगांनि समावथ बायनाय खुन्दुंबो मोनामोनथ। बेखौनो माने दाना नै बेखौनो आ बेखौनो आरो जोङो दाफिननानै लानाय नुनो मोनामोन मोनोमोन आरो। ओमफाय आरो बेनि उनाव हाय लासै लासैनो एखे खाालारखौथ बेसेबां गाननो। आरो जोङो मैफ्राय मैफ्रायखौ मैफ्रायाथ कालार नाङामोन नङा होमबा? ओमफाय बे मैफ्राय बेखौ दैयावहाय सोमनानै गोबाव दो-दोनोबा रं ओंखारोमोन ओम मैफ्राया कालार दङ बेवहाय पिं माने गलाफि खालार एसेब्लाबो खालार ओंखारो नालाय बे इन्दि खु इन्दि खुन्दुं जि-जिखुनु जों ओ थावख्रियाव थुननानै दोननाय बेखौ बेवहाय सोमनानै दोननाय जायोमोन आरो सोमना दोनोब्ला जोंहा खाालार ओंखारोमोन ना अब्ला बे बेलेग कालार औ बेफोरबायदि जोंनि बर'आव माने बिदि दाग्रोनाय बेलेग कालारजों माने इफोरबायदि गावनो गाव न जि दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। उम
खोनायोमोन नुनोथ' मोनाखैमोन आङो आरो सिगां समावथ' गस्ला बेफोरबायदि बायनाय जिफोर मोनामोन बेखौनो जोङो इन्दि जिखौनो फांफ्र्रबनानै बा गाननानै थायोमोन आरो
आरो
ओम
दानि दिनावथ' दानायखौनो नुनो मोनला नङा होमबा
अ नुयो माने नुबुबाबो गामि
खमसै खमसै औ बांसिनानो गामसा आरो बि फलि बेफोरबायदिखौसो फिसा फिलाखौ दानाय नुनो मोनो। होमब्लाबो दानायानो खमसै आरो
औ
सिगांनि समाव बैनि न'खर बेनि न'खर बयनिबो न'खराव दानाय खोनायोब्ला मोजां खोनायोमोन आरो बयबो गोसो जालाय लायोमोन आरो बो दादों आंबो दागोन ओमफ्राय दायो दानायखौनो नुला नालाय बायनानै मोजां गाननाय नुयो नालाय अ बायनानै गानदों आंबोथ' बायनानै गाननोसै इफोरबायदि सानखांनाय फैयो आरो बायनानै गाननाय जायो आरो दानाय दानाय लुनायखौ सोरबा बायदिया रोङा जालांदों सोलों सोलोंनानै लादोंब्लाबो दाथ' बेनिखायनो बावलांनाय नुनो मोनबाय आरो बाबो लांबायानो होनजायो
औ
जाय रोङो दा दायो आरो
औ
गामसाफोराथ' गोनांथार।
औ
गामसा दख'नाफोराबो न'आवनो दानानै गाननाय जायो।
ओम
आरो आर'ननाइ ना जोमखांग्रा बेफोर जिफोरखौबो दानानै गाननाय जायो आरो बिदनन्द' दखना आरो आर'ननाइ आर'ननाइजों खांग्रा बेथ' गोबां कालारनि दानानै जोमखांनो हायो जेराव जोङो गोजां बोथोराव बे जि खौ बाहायनो हायो आरो बहाबा थांब्ला जोमनानै थांनो हायो
औ उम
साल साल खुन्थाफोरखौनो दानि दिनाव नुनो मोनो
नुनो मोनला औ
जायफोरनाव दङना था ओ थार गान्दै बे फोरो दायो मुसिलांनो हम बाय गाज्रि जालांनो हमबाय बाहायनोन थांलाबा
औ
गनसा गनसि बेफोरथ' गाज्रि जालांनो हमबाय आरो
गोमालांनो हमबाय आरो औ
गोमालांनो हमबाय बे फोर नायनो लुगैबाबो मोननो थाङैसो जालां सिगोन नामा उनावहालागै
औ
जेराव जोङो गावनि आखाइजों जेराव जों गावनि आखाइजों दानानै गाननो हाखायोमोन बे माबाखौ जों खोमाना लायोब्ला उनाव जुदि गोमालां थारोब्ला जोङो मानिफ्राय सोलों फिननाय बेफोरबायदि जाहैगोन नङा होनबा गोमालांथारबा थ' मोनसे रोंखानाय माबायानो गोमालांगोन आरो थाखानाय मोनसे
उम
गोदो गोदायनि रोंखानाय बा सोलोंबोनाय नेमखान्थि बा दानानै गाननाय इफोरबायदिया गोमालांथारसिगोन आरो
औ
उम
खम जेराव जोङो खम खम फैसाबो थाङोमोन खुन्दुं बाय नानै दायोब्लाबो जोंहा एसे खम फैसा थाङोमोन। दानियाथ' बायोब्ला गांसेयावनो गोबां दाम गोबां दाम लासै गामसाब्लाबो आर'ननायब्लाबो
उम
जोङो खुन्दुंनि दामखौथ' गोसोआव गैबांला आङो
उम
बेसांसो लायोमोनबा एक्स' थ्रिस बेफोरबायदि लायोमोन नामा औ बेफोरबायदि लायोमोन औ बेजोंनो जोङोथ
सारिस' बिदि बायदि होननानै मिथियो आरोना जोंथ' दाफेरलानो
दाफेरला एसे एनै दादोंब्लाबो बावगारलांनो हमबाय औ जेराव जों दानोनो दाफेरलानोबा आरो खोना दानाय बेखौनो नुबांलाबा
औ
जाय सारिस' फोरबायदि लायोब्लाबो जों गोबां गांनै गां थामसो मोनहैयो जों बायनानै लायोब्ला सारिस' फैसा
सेरसे खुन्दुुंआव ओरैनो गांब्रैसो गोलैगोन गामसाफोर
औ औ गामसाफोरफोरखौ
ओरैनोथ' नों सारिस'नि गामसा मोनाना गांसेनि दामानो औ औ
औ दे नोंथां बिदिब्ला जों रायनायखौ दोनथ'सै दे